औ नोंथां।
औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
नै ओरैनो जिरायना दंथ'यो।
माबायदि दासान्दि खौरांफोरा?
मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दंथ'यो बांद्राय मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा।
अ नोंगो नामा? मादै मोनालाय? माबोरै दं?
औ थिगैनो दं गासैबो। मोजाङैनो। नोंसा नोंसाबो दं? मादैमोना थिगैनो
औ गासिबो मोजाङैनो दोंथ'यो दासान्दि इसोरनि अननायाव। अ अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो दाखालिनिफ्रायनो सानबाय दंमोन आं । औ औ सावरायजा गोनना आयदाखौ
औ सावरायजागोन दे।
औ ओ आयदाखौ आं ओरैबायदि लाहार फाहार खालामना दोनदों नोंथांजों सावरायनो थाखाय। आयदाया जाहैदों ओ बर'फोरनि जा बिमुं अहो नङा नङा। बर'फोरनि जा सोमोन्दो बेफोरखौ जोङो सावरायनि नामा एसे
औ सावरायजायो नोंथां आंहा माने सोम सोमोन्दो लानायाव एसे लोरबां आरो बांद्राय बै गोथौ गोथौ गुसुं गुसुं खाथि खाथि सोमोन्दोफोर औसो बांसिन मिथियो आरो ।
औ नंगौ। नोंथाङा बेफोर औ नोंथाङा बे बेफोर सोमोन्दोखौ जों मानो गाबज्रिनाय जायो। बेखौ नोंथाङा मा होननानै सानोगिबियावनो
बेखौथ' आं दि नैसि ज सानफेरनायानो जाफ्लाङाखै
औ नंगौ आ
फोरमायना होदो मा बोरै थाय
औ अब्लालाय आं मिथिनायखौ आं बुंनोसै आ जोंहा देरसिनफोरखौ मान होनो थाखाय आरो दुइसिनि गेजेराव अनलायनो थाखाय जाहाथे गेदेर आरो उन्दैनिफ्राय फारागा थायो आरो । मान होलायनाय सनमान होलायनाय बेबायदि फाराग बे बेखिनि बाथ्राया जाहाथे थायो। बेनिखायनो जों सोमोन्दोखौ गाबज्रिनाय जायो आरो।
औ बेनि थाखायसो बाहायदों आरो ना होमबा
औ नोंगौ।
माने आं सानफ्लांफेराखैमोन आरो मा मानो बे बाथ्राखौ माने सानफ्लाङाखैमोन दिनैसो नोंथां बुंनायाव सानफ्लांबाय आरो ।
औ नंगौ औ नङाब्लाथ' जोङो ओरैनो ओइ होननानैबो गाबज्रिनो हागौमोनना?
औ औ माने गाज्रि खोनाथारो ना बिदिबा ।
औ औ बिमाखौबो बिफा खौबो बिदाखोबो ओइ होननानै गाब्रिबा गाज्रि खोनागोनना जोङो औ बेनिखायनो सोमोन्दो खौ जोङो खालामना लानाय जादों
औ ।
ओ ओरैनो नोंथां मोननैसो नोंथांनि मिथिनाय सोमोन्दोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ मा जेनेबा बिमा बा बिफाखौ आफा आरो आइ बुंबाय आथिखालावथ' माने आइ आफाखौनो बुङा आरो बांसिन मामि देदि बिदिसो बुङो । आइ बाबा इदिसो होनो आरो आइआ आइयानो थायो नाथाय बाबायाथ' बे बर'नि नङा जाय
औ आफा सोदोबखौ जोङो खोमाहां जाबाय आरो
खोमाहां जाबाय आरो माने गामि सिं थानायारनायासो रायलायो होननाय बायदि दाना ।
औ ।
आइ आफा होनोबा माने साबसिन जायो आरो बर'नि गुबै सोदोब हिसाबै । जोंनियाथ' दाना बे टाउन सोहोराव थाग्राफोराथ' मामि पाप्पा मामि देदि
औ ।
आरो खायफा खाय
औ हिन्न्दी नङाबा असमिया रावनि जाबाय बेयो औ नंगौ।
माने जों गावबागाव बरनि रावफोरखौ हमथाना लाखिनांगौ आरो।
औ ओ ओरैनोथ' सोमोन्दोखौबो जों मोननै रोखोमै नुनो मोनबावो। जुदि गाव गाबज्रिदोंब्ला जोङो नै ओ बिमा बिफाखौ आइ आरो आफा होनबाय आरो जुदि गुबुननो आसि दिनथि नानै खोन्थायोब्ला । बियो आंनि आफा बेबायदि होनलायोब्ला
औ ।
बियो बिनि बिफा होननानै जों बुंनायखौ नुनो मोनो दे। बियो बिनि बिमा बियो बिनि बिफ। फा बेखौ।
औ।
आरो। बिदिनो दं जोंहा बिमानि बिनानावखौ मा जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बिमादैआानो जायोमोन दा मादै। मोन्दो गाबज्रियोमोन नामाथाय ।
औ नंगौ। ओ बिदिनो गोबां। दङ उम्म। बिफानि बिनानावखौ आनै।
औ आ नै आ नैआनो।
औ नंगौ।
फाय आरो बिफानि। माबा औ माबानि बिमानि। बिबफोरखौ आयं जायोमोनदां ना?
औ नंगौ।
आयं औ। ओमफाय आरो बिफानि फंबायफोरखौ दादि ना आदै।
आदै औ।
औ। बे दादियाबा बरनि। नंगौना नङा मोनोनथाय?
बि सोदोबा बर'नि नङा। हागोन नामा नोंथां?
औ। सोरबा सोरबा औ माने दा दा बुङो आरो सोरबा सोरबा बर'फोराबो बेथ' बर'नि नेङा जाहैबाय दादा होननाय खोनायो आरो बिफानि फंबायफोरखौ जोंनियाथ' गुबैया आदैसो। बि जाहैबाय
औ आरो सोरबा बायदिया बिदाखौबो दादा होननायखौ जों नुनो मोनो।
औ बिदाखौबो दादा होनो आरो, आदा होननो गारै
बिदिनो समजों लोगोसे गोबां सोलायलांगासिनो बर'नि रावफोरा।
औ नंगौ। ओ गिबियाव जोंहा ओरै ओरै मोन नोंथां। ओ जेनेबा उम बिदानि जेनेबा गावनि हौवानि बिदाखौ सिगांङाव ओरै बायदि होननाय नुयोमोन जों आह बेवाइ बेवाइ होनोमोन ना?
औ औ बेवाय औ
औ नाथाय औ असमियाफोराथ' बिदा बिदा होनो ना?
औ बिदा होनोमोन नामाथाय आम बांद्राय मोजां मिथिया
औ नंगौ होनो ओ गावनि हौवाया बेखौ बिदा जाबाय नालाय गावहाबो बिदाखौनो लिंफायो सोमोन्दो खौ बेबायदि ओ दा जोंहा ओरै बायदि नुनो मोनदों जोंनि ओरै जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो सोलोंङो सोलोंनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ गावनि गावनि हौवाया औ नंगौ गावनि हौवानि बिदाखौ बे हिनजावाबो बिदा होनफादों आरो।
औ
औ
बेथ' साननो थांबा जाथावथावै बायदिसो बो बा असुबिदा खोनायोना
औ नंगौ।
जोंनिथिंजायथ' औ बुंलाय नोंथांआ
औ मोनसे समाव बे बेवाइ सोमोन्दोआ गोमालांगोन बायदिखौ नुहरदों आरो।
औ जोंनियावथ' बे बेवाइ सोमोन्दोखौ बांद्राय होनो माने जोंनाव। लिरनायावाथ' बे बेवायखौनो लिरो नाथाय बेबायदिनो गामि ओनसोल फ्रौ जोंनाव बांसिन बाहायनाया गेदेरफोर होनो आरो माने गेदेरफोर सोमोन्दो लायो आरो जोंनाव बांसिन बुंनाया बे गेदेर गेदेरफोरानो बेनिफाय बे जाय गेदेरफोर होनजाग्रा बेबो बिसोरखौ खैनाफोर होनो आरो जोंनिथिं।
औ आरो जोंनिथिं उन्दैफोरबो बुंनायखौ नुनो मोनदों।
औ औ उन्दैफोर खैनाफोर बे मोननैखौ औ बुङो आरो। खोनानायावबो मोजां खोनायो ना बिदि बुंबा।
औ नंगौ
आरो आथिखालाव माने बिहामजोफोरा बिहाव बिखुनजोखौ बांद्राय सोमोन्दो लायि बायदि एसे सोलायलांबाय आरो माने बिहाव बिखुनजोनो बोराय बुरैसो होनो आरो बांसिन। खोनानायाव दाना सोरखौबा सोरखौबा साफा सानै बांद्राय नङा आरो बिदिनो दंसै। बिसोर जौसेजोननि गेजेराव जि जोन बा साबासोआ
औ औ ओरैबायदि जायो नोंथां सासे सानैया बाहायदावब्लानो आरो गासिबो बिदिनो भाइरासफोर बायदि जालांनो नागिरनायखौ मोनो आरो।
औ गोसारलांजोबो
औ जेरै खादासे मैगंआव खादासे आलुनि गेजेराव जेराव दरसे आलुवा गेसाव थायोब्लानो खाथि खाला बेजों नांफाजाब नायफ्राबो
नांफाजोबो औ सेवलांफाजोबो।
औ नंगौ।
बे बिहाव बिखुनजोखौ बिफा बिमा बायदि जायो नालाय बिसोरखौ सोमोन्दो लाथारनांगौ आरो।
औ
माने सोरबा बे फिसौफोरासो जंखायनानै बिबौफोरखौ बोरायबा बुरै होननानै बुङो सम सम आंनि मिथिनायाव आरो।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिखौनो नुदों। आरो जोंहा नोंथां ओ उन्दै उन्दैफोरखौबो जोङो सोमोन्दोजों सोमोन्दो जों नङाब्ला जों अननायनि रा सोमोन्दो लानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय। उन्दै उ उन्दै गथ'फोरखौ हिनजावसा अब्ला जोङो नानि रानि जारौ बायदि बायदि जों अननानै गाबज्रिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
बि जारौ होनोबा बांसि मोजां खोनायो आरो। आरो हिनजावसा गथ'फोरखौ जारौ होनानै गाबज्रियोब्ला।
औ नंगौ आरो हौवासाफोरखौ बेबायदिनो बाबु राजा बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै गाबज्रिनायखौ जों नुयो।
एनिफाय दिनै बे बर'नि सोमोन्दोनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय आरो।
औ नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय।
ओ जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नि नामा औ दोन्थ'नोसै नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।